खुलुमबाय
औ खुलुमबाय नोंथां ओ नोंथांजों औ खोनादों खोनादों नोंथाङालाय खोनादों ना
औ खोनादों औ औ औ औ
आ न नोंथांजों ओ सो दान्दिसे सम औ नोंथां दानजिसे सम रायज्लायनो होननानै फन खालामनाय जाबाय ओ जोङो मोनसे जानायनि जानाय आयदानि स जोङो सावरायनोसै बिदिब्ला दानदिसेसे सम
औ रायज्लायजायो
जोङो जानाय जेरैहाय फिथाइ सामथायाइया फिथाइ सामथाइनि सोमोन्दै एसे सावरायनोसै बिदिब्ला ओ ओ गि फिथाइ सामथाय होनोबाथ जोङो ओ फिथाइ सामथाइ होनोबथ' जोङो जानो बिराद मोजां मोनखायो नङा होमबा गोलोम बोथोरनि फिथाइ बा जि गोजां बोथोरनि फिथाइ जेरै मेसें बोथोरनि फिथाइ बेफोरबायदि माखासे फिथाइफोर थाया होमबा ओ बिनि सायावनो दाथ' जोंहा गोलोम बोथोर बे गोलोम बोथोराव जोङो दा जि फिथाइ मोनजायो बे फिथाइनि सोमोन्दै जों एसे सावरायनो सै नोंसोरनि नोंथांमोननि ओनसोलाव बा सोरनि जायगायाव मा मा मा मा फिथाइफोरखौ ओरैनो मोननो हायो नोंथां एसे
औ जायो औ औ बुंनो हागोन आरो दा गोलोम बोथोरनि फि थाय होननानै बुं खोनादोंना हेल' औ दा गोलोम बोथोरनि फिथाइ होनोब्लाथ जों जानांगौ फिथाइखौ आ फिथाइ-सामथायखौ जों जानां औ जोंनि देहानि थाखायबो मोजां आ माखासे औ माखासे मा होनगोन बेखौ ओ जोंनि देहाखौ मोजां लाखिनो थाख खायबो बेफोर फिथाइफोरा बा फिथाइ-सामथाइफोरा औ औ ओ माने मैखोम माने बिफाव लायो आरो बेफोर फिथाइ-सामथ थाइ फोराबो। दा बे बेलायाव जोंनि ओनसोल फोराव माखासे फिथाइफोर मा मा फिथाइ मोनो होननानै बुङोब्ला आ बिदिनो खान खान्थाल औ खान्थाल फिथाइ बा थाइजौ फिथाइ औ खान्थाल थाइजौ बेफोरनो आरो बांसिन बुंनो थाङोब्ला ओ दा औ गोलोम बोथोरनि फिथाइ होनोब्लाथ' बेफोरनोसै बांसिनानो ओ बेफोरनो सोलिगासिनो दा आरो औ आनारस औ। लिसु ना दा बे फोरनो आरो बेफोरखौ जानांगौ। थाइजौफोरखौ जानांगौ। दा आ खान्थाल फिथाइ होनोब्लाथ' बांसिन सिनानो खायफा-खायफा खान्थाल गोथांबो जायो ना खायफा खायफा खायफा बे गोमोनखौबो ज जायो। ओ आरो औ। खायफाबा बे खान्थाल गोमोनखौहाय फिथा सावनानैबो जायो दे खायफा खायफाया बेफोरखौ आ औ फिथाइ आ फिथा बानायनानैबो जायो। खायफा खाय फोरा आरो थाइजौ फोरखौबो जोङो थाइजौ गो थांखौबो ओ मोजाङै ओ खाजि खालामनानै जायो बेनि अन गायैबो जोङो आ ओ थायजै गोमोन फोरखौहाय बिदिनो आ मा होनगोन बिखौ जुस बानायनानै
जुइस बानायो औ जुस बानायायो जेरै जोङो हाथायफोराव बायनानै बो मोनो बेखौ औ फ्रुइट थाइजौ फिथाइफोरनि औ औ
औ आ बिनि अनगायै बो औ आनारस बुंबायना आनारसाबोथ' जोब जोबोद मोजां जानो थाखाय ना दा नारस होनोबाथ' ओ
देहानि थाखाय जोबोर मोजां थान्दा थायो जोंनि देहायाव बेफोर फिथाइफोरखौ जोङो जानांगौ बो बोथोरनि फिथायखौ जोङो जानांगौ आरो नङा होनोबा
बोथोरावनो जानांगौ नंगौ आ आरो औ आरो बेफोर बोथोरजों माने माने मिलायनानै बा समायफ्लेनानैसो बेफोरो फिथाइफोराबो जादोंना जेब्ला जों जेब्ला गोलोम समाव गोलोम बोथोर समाव बै थाइजौफोरखौ बा खान्थालफोरखौ जानानै जोबोर मोजां मोजां मोनो आ थिग बेबादिनो माखासे औ नोंथाङा आरो ओ मेसें बोथोर बा बेफोर बोथोरफोराव मोननाय बे फिथाइ सामथायाइनि बादै नों नोंथाङा एसे फोरमायना होनो होनो हागोन ना
औ हागोन हागोन जोङो मेसें बोथोर ओ मेसें बोथोर गोजां बोथोर नङा होमबा बेयाव जोङो बे फिथाइखौ मोनो गुबैयै जोङो जेरैहाय ओ ओ बैग्रि जोङो बैग्रि फि फिथाइ मोननो हायो ओ जानो जोब जोबोर मोजां बैग्रि फि फिथाइ बेनिफ्राय जोङो माबाफोरखौ मोननो हायो समफ्राम बे समफ्राम फिथायफोरखौ जोङो मोननो थायो गोजो गोजां बोथो ओ बे समाव आरो जोङो मोनसे खमला खमला फिथाइफोरखौबो जों मोननो हायो नङा होमबा बे खमला फिथाइफ्राथ देहानि थाखाय जोबोर मोजां। ओ बेनिफ्राय जोङो बैग्रि बैग्रि फिथाइखोथ जोङो आबादखौनो मावनाय जाखायो बैग्रि बे बैग्रि बि फिथाइखो जुदि जोङो जायोब्ला जोबोर मोजां बेनि ओ गोथावा जोबोर मोजां जानो गोदै। आराम जोङो बेखौ आबादबो खालामो बेनि बेनिफ्राय सरासनस्रा जोङो ओरैनो बैग्रि फिसा जाद जोङो ओरैनो मोननो हायो आरो बैग्रि बेबो जानो मोजां। जोङो बे बैग्रिफोरखौ जोङो आसारबो खालामनो हायो आरो ओ औ खानानै आरामसे आसा खालामबाय जोङो बेखौ हाथाय बा बाजारफोराव फानहैनो हायो आरो। बे बैग्रिनि आबादा जोबोद जोबोर मोजां जोङो हा गिबियावनो बिखौ फुलि लाबो लाबोनानै जों गायग्रोना लानांबाय गायनानै बेखौ जेब्ला देरो अब्ला जोङो बे फिथाइ थायबाय‌ बे फिथ- फिथाइखौ जोङो ओ हाथ फानहैनो हायो आरो बिनि बेसेना जोबोद दाम जोङो बेखौ बे बैग्रि फिथ फिथाइखौ जोङो ओ निफ्राय जोङो फाननानै माखासे रां आरजिनो हायो। जोङो माखासे फालांगि खालामनो हायो। बे बोग्रि बैग्रि फिथाइजों ओ बिनिफ्राय जोङो बे फालांगि खालामो जोङो बेनिफ्राय जों माखासे रांखान्थियाव मदद मोनो बा हेफाजाब मोनो‌। ओ जोंनि न'खरखौ जोङो मा आराम मोजाङै सालायलांनो हायो बेफोरनि बेफार फालांगि खालामनानै। औ बेनिफ्राय बै जोङो समफ्रेम होनो जायखौ जोङो समफ्रेम बे समफ्रेमाबो जोबोर मोजां जानो बिराद ओ भिटामिन गोनां बे सफ्रेमा जों बेखौ जानगौ जोंनि देहानि थाखाय मोजां बेखौबो जोङो हाथथायनि निफ्राय बा बाजारफोरनिफ्राय जों बायनानैबो मोनो
औ आरो माबा मा होनो? औ बे बे समफ्रेम जा जाहोनो बेखौ बेयो मा होनदों बेनि गुना बैे आपेल मोनजिया आपेलनि गुन दङ होननानै जोङो औ खोनायो
मिथियो औ नंगौ नंगौ औ औ संफ्रेम औ संमफ्रेमखौ जोङो जानांगौ देहानि थाखाय जोबोर मोजां ओ माखासेओ ओ मिथिंगायारि जोंनि बि जामिनफोरा बेयावनो दांजोबो आरो ना माखासे बेफोरो ओ अर्गेनिक बेफोर फि फोरा बेफोरखौ जोङो बांद्राय जोङो मुलि मुलिनि गोनांथि गैया बेयाव होनो मुलिबा हासारफोरनि होनांगौनि बांद्राय गोनांथि गैया औ औ हा हासार बाहाया बेफोर फिथाइफोरा मोजां ओ नेचारेल आरो मिथिंगायारि बेनिखायनो जों बेफोर फिथाइफोरखौ जानांगौ आरो देहानि थाखाय जोबोर मोजां, जोङो बिदिनो बेफोर ओ फिथाइफोरखौ जोङो आबाद मावनो हायो आबाद मावनानै जों माखासे फालांगि खालामनाय रांखान्थि आरजिनो हायो ओ बेफोरबायदिनो जोङो गंसे न'खर खौ मोजाङै दालांनो ओ हायो आरो आरो जों आबाद मावनायजों लोगोसे गुबुनफोराबो बे ओ जोंनि आबाद मावनायखौनो गुबुनफोराबो मोनजाबाय जायहा गैया बेफोरो बायनानै मोनजाबाय ओ बिसोराबो ओ मुलाम्फा मोनजानानै एसेब्लाबो मुलाम्फा मोनो। बेनिखायनो जों बेफोर आबादखौ मावनांगौ आरो लोगोसे जोंहा ओम बे ओम मेसें ओ बे बोथोराव जोङो मोनसे ओ कमला खमला फिथाइ बे खमला फिथाइनि गुुनाबोथ' जोबोर मोजां जोबोर गुन दं बेहाबो जों खमला फिथाइखौ जानांगौ ओ ओउ देहानि थाखाय जोबोर मोजां बे खमलाब फिथाइआ जाबे खमलाब चाइनिज फिथाइनिफ्राय जों माखासे चक्लेटबो बानायनाय जायो चक्लेट बायदिसिना ना बानायनाय जायो ओ जुइस बानायनाय जायो बेफोरखौ जोङो। ओ जोङो हाथायाव। ओ बायनानै मोनो आरो बेफोरनि जुइसफोरखौ जोङो जोङो। ओरैनो साधारन जोङो। खमला फिथाइफोरनिफ्राय जोङो ओरैनो गोसोबायदि नो बानायनानै जोङो जुस खालामनानै ओइ ओइ। जानो हायो बा लोंनो हायो। ओ जेरैहाय सुमफ्रामफोरखौबो जोङो जुइस खालामनो हायो औ।
औ आरो आरो आमलाइखौबो। ओ आमलुखि जायखौ बुङो बेखौबो बेबो
औ आमलाय नंगौ नंगौ औ आमलाया आमलायाथ' ओ जोबोद बेहा गुन दङ। बयनिख्रुइबो गुन गोनांसिन होनोब्ला। आमलाय आमलाया गुन गोनांसिन। दङ जोंहा बे आमलायाबो जोबोर मोजां जों बेखौ जानांगौ। ओ सानफ्रोमबो जुदि जोङो फुङाव बे थाइसे थाइसे जाबाय थानो हायोब्ला जोंनि उदैफोरा साफा जायो आरो साफा थायो। बेवहाय जोङो भिटामिन सि मोननाय जायो। बे भि टामिन सि आ जोंनि। देहानि देहायाव जोंनो बे भिटामिन सिखौ नांगौ जायो। जोंनि देहाखौ गोख्रों लाखिनो थाखाय। बे थाखायनो जों बे ओ आमलाइखौ जानांगौ आरो औ। औ नंगौ ओ बेनिफ्राय। बे ओ आमलाइखो। आमलाइखोबो जोङो आबाद मावनो हायो बे आमलाइनि बेसेनाबोथ' जोबोद दं ओ मो जाङानो बेनि बेसेनाबो बेसेन दङ बेहाबो जोङो हाथायफोराव। फानहैनो हायो फाननानै। निफ्राय जों माखा माखासे रांखान्थिनि मुलाम्फा मोननो हायो। बेनि।
औ-औ आरो माबाखौबो मोनोमोन नामा ओ बे बोथोराव मा माबे मोनसे बोथोराव मोनथ बे ओ जायखौनो थिंख्लां।
अ थिं थ्लां बे थिंख्लाङाबो बेयावनो मोनो। जांबो बोथोरावनो मोनो बेखौबो जोङो गोजां बो बोथोर सम गोजां बोथोर गोलोम बोथोर हाङाव मोनमोन आरो बे फिथाइखौ औ जोबोर मोजां बे थेंख्लाङाबो ओ गोखै ओ बेफोरो। जोंनो ओ गो खै जाथि बुस्थफोरखौ जोंनो नांगौ देहानि थाखाय बे गो खै गोखै फिथाइ सामथायाइफोराव ओ सि भिटामिनखौ मोननाय जायो जोङो बेनिखायनो बेफोरखौबो जानांगौ जोङो जुदि दि ओव फिद। भिटामिनसि आंखाल जायोब्ला जोंहा मा। माखासे बेरामफोर जानो हागौ जेरैहाय जोंनि हाथाइाव हाथाइनिफ्राय हाथाइाव जेरैहाय ओ। थै थै ओंखारनाय। जायो बेनिफ्राय। फ्राय माखासे ओ। गाराय रखमबो जायो जोंनि गुस्थिफोराव भिटामिन। सिनि आंखालनि थाखाय। बेनिखायनो जोङो बे गोखै ओ फिथाइफोरखौ जोङो जानांगौ आरो मोजां बिथिंहाय गोलोम बोथोराव जोङो थाइजौ खान्थाालाव फैखाबाय थाइजौ खान्थाला। थ' जोंनि देहानि थाखाय जोबोर मोजां। बे बोथोरनि फिथाइ जों बेखौ जाखानांगौ।
मोजां।
जोङो बे थाइजौखौबो जोङो आस। सार खालामनाय जायो। थाइजौ जेब्लानिखि थाइजौ गोरलै। थेस बिजि नो। एसे। देरो होमबानिया जोङो बे बे। बेखौबो जों आसार खालामो नङाबा। आसार खालामनानै जोङो बेखौ। ओ जानाय जायोओ। जोबोद ओ मोजां बेफोरखौ जों जानांगौ बेसेन गोनां बेफोरो फिथाइ सामथाइफोरा औ ओ नोंथांजों फिथाइ सामथाइनि सोमोन्दै ओ एसे रायज्लायनो मोननानै आं जोबोद जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां नोंथांनिसिम साबायखर थाबाय बिदिब्ला जोङो।
नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय। औ औ। गोजोनथों।